नोंथाङा? औ दा आङो नों नोंथांनो फन हरनाय जाहोनानो जाबाय आं नोंथांज दा बर' माने जोंनि मुंदांखा ओंखाम ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आं।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला आङो जागायनोसै नोंथां।
औ दे।
औ दा जोंनि मुंदांखा बर'नि ओंख्रिफोरखौ बोरै बोरै सङो बा बोरै माबायो बेनि सोमोन्दै सावरायनोसै आं नोंथांजों।
औ
दा जोंना बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ नङा होमबा नोंथां? दा जोंना जिहेथु जि आइ टेकबो मोननो हानाय जायगा आवग्रिनो हाबाय जोंनि बर' हारिनि ओंख्रिया दा जोंनि जि आइटेखौ मोननो हानाय
आं जायगा आवग्रिनो हानाय ओंख्रिनि मुंखौ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ ना जोंनिया जिहेतुकआव आवग्रिनो हानाय‌ जोंनि बर'नि ओंख्रि फोरा अनला दाउ, नारजि अमा‌
औ नंगौ नों
आरो नाफाम
औ
बेफोरमोन आरो दंबावोमोन।
औ
सबायजों साम'
औ
दा बेफोरखौ बोरै बोरै सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां दाथ' जोंना बर'नि मुंदांखााजि आइथेगाव जिहेथु मुं मोनलायनाय ओंख्रिफोर‌ बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनानै ज बोरै बोरै संनाय जायो जिहेतु गासिबो संनोथ' रोंजोबो नालाय अब्लाबो गाव गावब गावनि संनायनि आयदाया आलादा जायो आरोना
औ
दा आं बोरै सङो बेखौ नोंनो नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै आरो। औ दा जोंना अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' अनलाजों दाउ‌ नङा होमबा नोंथां? अनदलाजों दाउ होनोब्ला जों माइरंखौ दैयाव एसे सोमनानै माने सुना लाग्रोयो आरोना नोंथां। औ दा दैयाव सोमनानै ओमफ्राय अनलाखौ बोखांनानै फोराननानै एसे दैखौ माने सर' होग्रोनानै‌ देनाय जायो आरो उलारबा मेचिनाव दानि जुगावथ' मेचिन ओंखारजोबबाय नालाय।
औ
औ दा मेसिनाव नों मेचिनाव देयोना दा उलालाव देयो देनानै‌
औ
औ उनना लाग्रोबाय बेनि उनाव‌ अनलानि थाखाय नों दा दैखौथ' ग्लब ग्लब गोदौ होनांगोन लाय दा अनलानि थाखाय दैखौ जों ग्लब ग्लब गोदौ होग्रोनांगौ बिनि उनाव अनलाखौ‌ हरनांगौ आरो ग्लब ग्लब गोदौनायाव । अनलाखौ हरनाय टाइमाव एरग्लुं एरग्रुं होबाय थानांगौ जायो आरो नङाब्ला अनलाया गथाखायो आरो नोंथां।
औ
खानो नागिरो बेनिखायनो अनलाखौ होब्ला एग्लं एग्लं होबाय थानांगौ जायो माने नों नायबाय थानांगौ जायो आरो दा नों अनलाखौ जेसे सेनो एरग्लुंगोन जेसेनो माबागोन होनबाना गथा खाला। आरो जानोबोथ' एसे गोथाव जासिगोन मोजां एरग्लुं एरग्लुं संबाय थानाय जायो जिहेथु।
औ
बेनिफ्राय जों दा दाउ अनलाजों दाउ नालाय जिहेथु दाउखौथ' जोङो एवफ्रामना लाग्रो नांगोन नङा मथां होमबासो
औ नोंगौ
अनला ओंख्रिया गोथाव जागोन दा जों अनलाखौ खौथ' दैयाव गुदौनो होननानै अनलाखौ बहरनाय जाबाय। एग्लुं एग्लुं होनाय जाबाय खारैखौबो हरनाय जाबाय जिहेतु खारै होबासो गोथाव थाव जायो नालाय जोंनि ओंख्रिया
औ
खारै थावजोंबो जाजायो होमब्लाबो खारै होब्ला गोथावसिन जायो आरो ना दा जों अनलाखौ संखांनानै बेदरखौ एवफ्राम नांगोसिगो आरो ना जिहेथु बेदरखौ एवखना होबासो गोथाव जायो नालाय ओमफ्राय बेदर बेखौ जों दा थावसाव होनानै आराम फियाज बानलु संख्रै मसला मसलै होना सेरगोरनानै मोजांनो एवना लानानै एवदबना लानानै अनला ओंख्रियाव हरनाय जायो आरो दा अनला ओंख्रियाव दस सम एर बेदरखौ होनानै संनांगौ आरो दसे सम जाहाथे बेदरनि रसा अनला ओंख्रियाव ओंखारनाय बायदि
औ
दा अनला ओंख्रियाव दसे सम होनानै एरगुं मैगुं होनानै संख्रि बा खारैफोरखौ नांलनाय नाङि साखि खिदो साखिनानै बेबायदिनो संख्रि खारै नाङोब्ला खांनानै दोनदो आरो दा अनला ओंख्रि संनाया बेनो आरो जोंनि बर'नि मुंदांखा अनदला ओंख्रि संनायोब्ला दा आरो गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं
सबायजों साम'खौ बोरै सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ-औ नोंथां दा सबायजों साम होनोब्ला जोंथ दा साम'खौ सिगाङावनो सायना लाग्रोनांगोन नोंथां सामनि दाखिनि बा बे सामुंनि माबाफोरखौ दाननानै गारना लाग्रोनांसिगोन बिनि उनाव बासिखांजोबनानै साम'खौ दैयाव होसोमनां नांगौ जायो आरो जाहाथे लेथरा मैला मैलि बिदैफोरा ओंखार जोबनाय बायदिनो
उम
दा मैला मैलिखौ नों सानसे सोमना दोननो मोनोबाथ' जोबोद मोजां जायो दा नों सानसे सम सोमनानै टाइम मोनाबाथाय दसेसम सोमनानै सोमना दोनबाबो जायो आरो
औ
औ दा सोमना दोनखांनानै नैङो सामखौ
बोखांनानै थिगसे मोजाङै साफानो माने हुनांगौ जायो आरो जाहाथे मैलाफोरा खा रजोबनाय बायदिनो
औ
औ दा मैला मैलिया खारजोबनानै साम'खौ सुना लाखांबायनो आरोना सुना लाहांनानै साम' बेखौ नोङो पियास बा माबाफोरजों थाव होनानै आरामनो एवना लानांगौ जायो आरो मसला मसलि होनानै होनबासो गो थाव जायो नालाय औ दा जों सामखौ एवफरामनानै जोंसायेदाव दोन्थबाय आरो
औ
फोराव बिनि उनाव सबायखौ जोङो मोजाङै स एवनानै एवना लाग्रोनांगौ आरो मोजाङै एवनानै बांद्राय खामहोनाङा आरोना दसेल' एवनांगौ दसे। सेवनानै बोखांनानै एसे। दोनथ'नांगौ जायो माने गुसु जाहोनांगौ आरो गुदुं गुदुं बा थ' जोङो बेखौ माबानो हाया नालाय। औ गुसु जाहोबाय गुसु जाहानै नोङो मोनसे बथलफोरबा अन्थाइ लानानै उननांगौ जायो आरो बे खौ मिस मिसनो औ। दा मिस मिस उनखांनानै जोङो सबाइखौ आरामनो खुनानै लाबाय बे लेथ खाथ्राफोरखौ माने दालायाव एसे जावस्रना लानांगौ जायो आरो जावस्रखांनानै नोङो माबाखौ सबायखौ आराम सुनानै लादो। सुखांनानै नोङो दै खौ जानना लादो ओमफ्राय दैयाव नों माने बे दै गुसुआवनो सबबायखौबो हरनांगौ आरो। दा नोङो दै गुसुआवनो सबायखौ बहरदो गोदौबा थाय खारैखौ होना होदो खारैखौ एसे बुरजा होना नांगौ आरो जाहाथे थाब रुनाय बायदिनो।
औ
दा खारैखौ ओमफफ्राय हरनानै ग्लब ग्लब गोदौ होनांसिगौ आरो रुइजासिम जेसेबां गोबाव जाया मानो जेब्ला सबाया रुइगोन अब्ला नोङो सागंजों एसे सानानै होदो गेब्लेनाय बायदिनो। ओमफ्राय सागंजों साना होखांनानै बेयावनो साम' हरनांगौ आरो।
औ
साम'खौ हरखांनानै दा एसे समथ' संनांगौ जायोना। साम'आ जिहेथु एवफ्रामनायसो नालाय साम' बेबायदिनो सबायजों आराम दस बिस मिनिटसो आरामनो माने एग्लुं एग्लुं होननानै संनांगौ आरो।
औ
औ बेबायदिनो एग्लुं हेग्लुं होनानै संखांबाथाय आधा घन्टासो जाबाथाय खांनानै नों संख्रि बानलु आरामनो साखिनानै खांनानै दोननांसो हरो सबबाय ओंख्रियाथ' बेनोसै आरो।
औ
दा नोंथाङासो मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो बर'नि?
आंथ' बर' जोंनि बे बर'नि जे एटेक मोननाय गासैबो ओंख्रिखौनो आं जानो मोजां मोनो आं। नारजि अमाखौबो आं गोथाव मोनो सबायजों दाउखौबो आं गो थाव मोनो सबायजों साम'बाबो आं गोथाव मोनो अनलाजों दाउखौबो आं गोथाव मोनो। माने गासिखौबो आं गोथावनो मोनो आरोखि।
औ नोंथां दा
एसेबां मोजां मोना।
औ औ दा नाफामखौ बोरै बानायो नोंथाङा मिथियो नामा?
आं गाव जायाबो नालाय बिनि बि खय आं एसेबांबो मिथिया नाफामखौ दा नोंथाङा मिथियोबा आंनो एसे फोरमायबा? मोजां जागौमोन।
औ औ नोंथां दा आंथ' जिहेथु ना फामखौ जायो नालाय आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै।
औ
औ दा जों नाफाम होनोब्लाथ' गोबां मानसियानो नाफामखौ मोजां मोनो दा जों नाफामखौ बानायनो थाखाय नाखौ फिसा फिसाबा गिदिरबाबो जायो फिसा फिसाबा साबसिन जायो आरो बे नाखौ माने नोङो सायग्रोनानै लानांगौ जायो आरो सायनानै बा खिफोरखौ खौ गारनानै लाबाथाय मोजांसिन जायो आरोना नाखौ जों ओमफ्राय फोरानना दोननांगौ जायो जानजासिम मोजाङै फोरानना लाग्रोनांगौ नाखौ बेनि उनाव आरामनो माने रानबाथाय गोरान जाथारबाथाय जों बेखौ देनाय जायो आरो। जों दा नाफामखौ खौ देनायाव थास'नि माबाखौ होनाय जायो
औ
थास'नि देन्थाखौ होनाय जायो आरो नोंथां थास'नि देन्थाखौ होन होनानै जोङो नाफामखौ देनाय जायो आरो औ दा नाफामखौ देनानै जोङो देखांबाथाय मोजां मोनसे हासुं बा बयामफोराव मोजाङै प्लास्टिकखौ खाथेनानै सोना दोननांगौ आरो नोंथां
औ औ
औ दा ओमफ्राय सोना दोनखांनानै नों आरामसे मास मोनसे सोना दोननानै बाहेर आरामनो दोननांगौ जायो आरो नाफामखौ
औ
औ दा नों मास मोनसेसोनि उनाव जाजासिगोन आरो होमबाना नाफामा
अ
औ नोंथां
ए बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जासिगोन
औ नोंथां जोंहा दा ओंख्रि ओंखामनि सोमोन्दै रायलायनानै नोंथाङा बोरै मोनखो?
आंथ' जिहेथु आं नाफामखौ बोरै बानायो बिनि बिखय मिथि मिथियामोन मिथिनो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनबाय।
औ औ दे होमबालाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे होमबालाय नोंथां